हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
ओ खोनाबाय जोंनि टपिकआ दिनै जाबाय ओ सेल्फ इन पेनदेन जे जों गावनि आथिङाव बोरै गसंनो थानो हायो ओ जों बेनि सावरायनो लादों ओ दायो आं बुंना लादों जे जों दानि मुगायावहा जे गाव मोनसे खामानि मावनानै जे जों गावनि आथिङाव गसंनानै थाना हायाबा जे बुंनो थाङो जे जेबो खामानि गैया ओ हावरिया बादि आरो मानोथो होनबा दायो जे गासै गासैनिफ्रायनो जे खलाफोरा बांबोजोबबाय जों ओंखायनो जों माब जे नांगौबा जे जों गाव गाय खामायनो रोङाबा जे गुबुननि सायाव दिपेन जानानै जों थानो हाया मानोथो होमबा बेसनफोरा गासैबो बांजोबबाय नालाय ओंखायनो जोङो गुबुननि आइथिंआव गसंनानै थानो थाखाय जि हायो फिसा बिलाबाबो जों जब मावनानै एबा साख्रि मावनानै जोङो सोलिनो हानाय बायदि आरो बेखायनो जोङो फिसा बा जे ओ साख्रिमोन जों बेफोरखौ मावनानै गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हानांगौ हा गसंनानै थानो जोङो गुबुन बिदि फोसाब नाया गोबां गोब्राब मानो होमबा दायो गोबां बेसेनफोरा बांबाय नालाय
नोंगौ नोंथाङा बेबायदि थिगखौनो बुंबाय दानि बे मुगायावहा जोङो गावनि आथिं ङाव गसंनो हायाब्ला जोंनि थाखाय जिउ खुंनाया गोब्राब ओ माबायदि ओ ज जोंहा सेल्प इन्दिपेन्देन्ट जायोब्ला जोंहा जोंनि जिउवाव माबादि मुलामफा मोन आरो जो जुदि जों सेल्फ इन्डिपेडेन्ट जानो हायाबा जों माबायदि सैनांगोन आं बिनि सायाव बुंनो सानबाय गिबियावनो सेल्फ इदिपेडेन्ट जानाय बा गावनि आथिङाव गसंनाय जों बयबो मिथिखागौ जोङो ओ दिनै साफ्रोमबो मानसि जानायखाय ओ दानि बे मुगायावहा जोङो रावनिबो सायाव सोनारनानै बा सोरखौबा सोरनि बा सायाव दिपेन्ड जानानै जोङो जिव खुंनो हाला ओ जोङो जेब्ला बेबायदि ओ जिउ खुंगोन बा जोंनि नांगौफोरखौ सुफुंनो थाखाय जोङो सोरनियावबा बेबायदि ओ आखा खालामनानै बा सोरनि बा सायावहा फोथायनानै जों बेखौनो आखा खालामनानै जोङो बिनि सायाव खुंनो हाया जोङो माबायदि उम गावनि आथिङाव गसंनो हायो नानै बुङोब्लाथ' सेथि नोजोरावनो बयनि बो नोजोरावहा ओ जब जबा थायो नङा होनबा साख्रि ओ साख्रि मावनानै बेबायदि सेल्फ इन्डिपेेनडेण्ट जानो हायो होननानै जों बयबो मिथियो नंगौ जों बे बायदि उन्दैनिफ्राय फरायो फरायनानै बेबायदि खस्थ' खालामनानै जाया जिफोर थांखिफोर लादों बे थांखिफोरखौ होसोनानै ओ मोनसे उम बेबायदि सोरबा डक्टर सोरबा इन्जिनियार सोरबा टिचार सोरबा पुलिस आर्मि बायदि बायदि रोखोमनि थांखिफोर लायो ओ बेफोरखो थांखिफोरफोरखो जा फुंहोनानै गोबांङा बेबायदिनो गावनि आथेंङाव गसंङो बा सेल्फ इन्डिपेेनडेण्ट जा यो आरो बेनि अन गायैबो ओ जोङो बेबायदि साख्रियाल' दि जोंनि बेबायदि सेल्फ इन्डिपेन्डेन जानो हानाय नि मोनसे लामा बे नङा जोंहा साख्रिनि अनगायैबो गोबां बेबायदि लामाफोर दोङो ओ जेराव जोङो जि लामाफोरखो जोङो लायोब्ला जोङो गावनि आथिंङाव गसंनो हायो आरो गावनो बेबायदि इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जोङो जिउ खुंनो हायो जेब्ला जोङो जिउ गा वनो इन्डिपेन्डेन्ट जागोन गाव इन्डिपेनडेन्ट जानानै जिउ खुंगोन अब्ला ओ जोङो जों जिखो लुगैया मानो जिखो हास्थाया मानो बेबादि जोङो जिउ खुंनो हागोन जुदि जोङो मा बा मोनसे बेबादि ओ हमनानै ला मोनसे बिदिन्थि जों दख'ना गाननो लु गैदों जोङो बे दख'ना गाननो लुगैदोंब्ला जुदि जोङो गावनि आथिंङाव गसंबायब्ला जों गाव बे बादि रां खामायबायब्ला जों बे दख'नाखौ गाननो हागोन जेल्बा जों बेबादि गाव आ थिंङाव गसंनाय नङा अब्लानिया थारैनो जों ओ बेबायदि जिखो लुगैयो जिखो हास थायो जों बेखौ मावफुंजोबनो हानाय नङा। बेनिखाय ओ गावनि आथिंङाव गसंनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां।
ओ जेराव जोङो बेबादि जोंनि ओ साननाय जोंनि हास्थायनाय गासैखोबो गावनि आथिंङाव गसंगोन अ ब्लानिया जोङो या गोर्लै जागोन नों थाङा बुंबाय ओ जिबायदि दानि बे मुगायाव हा बा बे जुगाव गोबां बेबायदि मुवा-बेसादफोरनि दामा बांबाय बा ओ रां जि होनांगौ जायो बियो गोबां जाबाय ओ नंगौ ओ दानि बे मुगायाव हा जिउ खुंनाया बा सोलिनाया जोंनि थाखाय गोब्राब बेनि थाखाय जोङो ओ बेबायदि खस्थ' खालामनांगोन। जोङो गावनि आथिंङाव गसंनांगोन अब्लानियासो जोङो बे मुगाजों गोरोबफानानै जिउ खुंनो हागोन। नङाब्ला जोङो बेबायदि हावरिया जानानै थानांगोन ओ जोङो जिफोर खो हास्थायो बेफोरखो मोननाय नङा आरो जोंहा बेबादि उम गावनि आथिङाव गसंङाब्ला मा जागोन जोंहा बेखो आं फंनैसो बुंनो सानदों दिनै जोङो गावनि आथिङाव गसंङाब्लाथ' नोंथांङाबो बुंबाय बेबायदिनो हावरिया होन्नानै नंगौ जों जे ब्ला गावनि आथिंङाव गसंनो हानाय नङा जोङो हावरिया जानांगोन जोङो सोरनिबा सिङावहा खा मानि मावनानै बेबायदि जिउ खुंनांगोन ओ दिनै जोङो जोंनि ओ बेबायदि गावखो गावनि आथिंङाव गसंनो लागै गो बां बेबायदि लामाफोरखौ नागिरनानै लानांगोन। ओ जोङो-जों-जोङो बेबायदि साख्रि मोनाब्लाबो
साख्रि मोनाब्लाबो बेबादिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानिफोर बा बिज नेसफोर मावनानै बेबायादि गावनि साननायजों मोजां खामानिफोरखौ मावनानै जोङो बेबायदि गावनि आथेङाव गसंनो हायो आरो नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै बुंबावनो हागोन
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथांनि फोरमायनायखौ आङो खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोननिया गासिबो थारैनो नांगौ ओ आं बेखौ बेखोनो बुंनो सानबावोदि ओ जे नोंथाङा होनो जे जों उन्दैनिफ्रायना गोबां बिदि खस्थ'यै फरायबोयो नङा ओमबा ओ नोंगौ जोङो उन्दैनिफ्राय बिदि गोबां खसथ'यै फरायबोयो आरो बिदि फरायबोनानै जे जोङो फरायनायनि लाइन लानानै जोङो जे ओ जबफोरखौ जोङो होसोयो गाव गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जों गोबां बिदिनो खस्थ' खामो जों गावनि आथिङाव गस'नो थाखाय जों गोबां ओ होसोयो बिदि जबफोर जबफोर मावनो थाखाय ओ नाथाय जोङो फरायनानै
माखासेफोराबो साखसेस नाय दं आरो जायफोरा जे बिदि अपरसुनिटिखौ मोनासै बिथांमोनहाबो जेन बिदि गावनि आइथेङाव थाखाय बिदि अपर सुनुतिखौ नागिरगासिनो दं ओ बि थांमोनाबो बिदि गावनि थांखिफोरखौ होसोगासिनो दं जे गावनि आइथेङाव गसंनानै थानो हानो थाखाय ओ गावनि आइथेङाव गसंनो हायाबा नोंगौ बिदि ओ जि गाननो लुुबैनाय ड्रेस बेफोरबायदिखौ जोङो ओ गोसो बायदि जों बायनो हाया नोंगौ बे खोथायाबो। जाहाथे जोङो ड्रेसखौ बायनो थाखाय जों गोबां सम नेनाङो गावनि आइथेङाव ग ओ गसंथानो हायाबा जाहाथे जोङो ओ बिदि रांफोरखौ ओ बुथुमनो थाखाय। बिनि थाखायनो आङो बेखौनो बुंनो सानो जे सेल्फ इन्डिपेडेन्ट ओ जानाया जोंनि लाइफआव मोनसे ओ गोनांथि थांखि।
औ
ओ जाहाथे जों गावगायनि सायाव गावगायखो जे गुबुननि सायावहा जोङो ओ गोग्लैनानै दिना जों गावनि आइथेङावनो गसंनानै थायो जों गुबुननि सायाव जोङो दिपेन्ड खामा गावगायनि नांगौफोरखौ बा गावगायनि ओ मुवा बेसादनि थाखै आङो आं बेखौनो बुंनो सानो आरो।
औ नोंगौ नोंथाङा बेबायदि बुंलांबाय ओ दिनै जोङो जोंनि आथिङाव गसं नाया बा सेल्फ इन्दिपेन्डेन्ट जानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां जानानै फैबाय बे मुगायाव दिनै जोंनि बिमा बिफाया जोङो ओ जेब्लायबोदि जोंनि बिमा बिफानि सायाव हा सोनार नानै जानो हागोन बा जिफोरखौ नांगौ जोङो जोंनि बिमा बिफानियाव ओ जोङो आखा खालामनो हागोन बा आसा खालामनो हागोन बे नङा नाथाय जेब्ला जोङो गावनो सेल्फ इन्दिपेन्डेन्त जागोन अब्लानिया जोङो रावनिबो सिगाङाव बा जोंनि बिमा बिफानि सिगाङावबो जोंङो बेबाय दि ओ फैसाफोर बा जोंनो माबा मोनसे नांगौब्लाबो जोङो बिनो गोनां जानाय नङा। बेनि सोलायै जोङो जेब्ला गावनि आथिङाव गसंनो हागोन अब्लानिया जोङो ओ जोंनि न'खरनि मानसिफोर बा जोंनि बिदा बिफं बि नानाव बिमा बिफा जोङो गासैनिबो लागै बिसोरनि नांगौखौबो जोङो सुफुंना होनो हागोन जोङो गावखौथ' सुफुंगोन गावनि नांगौफोर बा गावा जिखौ लुगैयो जिखौ इस्सा खालामो बेफोर गासैखौबो सुफुंजोबोन बेजोंनो लोगोसे ओ जोङो जोंनि न'खरनि ओ बा मानो नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जोङो सुफुंनानै होनो हागोन ओ अब्ला जोङो जिबायदि दिनै सेल्फ इन्दिपेन्डेन्टनि सायाव रायलायबाय नोंगौ बेबायदि नोंथांजों रायज्लायना जोबोर मोजां मोनबाय बेबायदिनो नोंथांनिफ्राय आं गोबां सोलोंनो हाबाय। सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट जानाया जे जोंनि थाखाय बेसां गोनां बा इम्परटेन्ट बेखौ दिनै जों ङो सावरायबाय उम बेबादिनो नोंथांजों सम मोनोब्ला खाबु मोनोब्ला आरोबाव बेबायदिनो नोंथांजों सावरायबावनो आङो सानदों बा इत्सा जादों। ओ नोंथांजों बेबायदि सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
औ आंबो नोंथांजों बिदि नोंथांनि फोरमायनायखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दे गोजोनथों।
औ।